खोनादों नोंथां औ खोनादोंना नोंथां औ गोजोन बेलासि नोंथां औ गोजोन बेलासि नोंथां नोंथाङा सम होनो हागोन नामा? मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हर
औ हागोन दे नोंथां हागोन
अ माइ आयदानि सायाव सावरायनो बेखौ आङो नोंथांनो सावरायनोसै नामा?
लादो आयदाखौ लाग्रदो नोंथां।
औ नोंथां। बैसागो- बैसागुनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
सावरायजायो दे नोंथां औ- अम
बैसागुनि सोमोन्दै बेखौनो सावरायनो सान्दों आङो नोंथां।
औ- औ।
बैसागु फोरबोखौहाय बैसागुखौ बोरै फालिनाय जायो मा- मा रोखोमै बेनि सोमोन्दै बेनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां बैसागु -बैसागुखौ जोङो मा दानावहाय फालिनाय जायो बेखौ खौ आङो खोन्थाग्रोसै नोंथां। औ बैसागु औ जागोन नोंथां बैसागुखौहाय जोङो बैसाग दाननि से खालारनि बेफ्राय फालिनाय जायो नोंथां। औ इंराजि गोदान हिसाबै जोङो जिब्रै एप्रिलाव फालिनाय जायो आरो जोङो बैसागु बैसागु सेनिफ्राय गुबैयै फालिनाय जायो नाथाय जोङो सैथ दाननि जोबथा निफ्राय जोङो फालियो आरो जोङो सैथ दाननि जोबथाखौ जोङो संक्रान्ति बुङो बे संक्रान्तियाव बाहाय जोङो बैसागु बे मोसौ बैसागु खौ जोङो संक्रान्तिनि जोबथा माब सैथ दाननि जोबथा दानाव ओ दिनावहाय फालिनाय जायो। दाननि जोब था दिनावहाय बे जाहैबाय मोसौ बैसागु बे मोसौ बैसागुखौ जोङो बोरै फालियो बेखौ नोंथां नो एसे फोरमायनानै होनो सानदों आं नोंथां। औ नोंथां मोसौ बैसागुखौहाय जोङो फुङावनो बे सं जायखौ जोङो संक्रान्ति बुंदोंसै दान जोबथा द जोबथा। दिन
औ औ।
था दिन बेयावहाय फुङावनो जोङो सि खारनानै गिबियावनो जोङो जायखौ जोङो लाव बुङो लाव हालदि थाराय बिदिनो दावाइ फिथाइ
औ।
बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि फान्थाव हालदि बेफोरखौ जोङो ला-लानांगौ आरोना नों थां। बेखौहाय जोङो मोजाङै फिसा फिसा हानानै लागोन नोंथां बेनि थाखाय जोङो बेखौ मोजाङै बेखौ जोङो माला बानायनाय जायो नोंथां जाय जोङो औवाजोंहाय थेङल सैनानै बे औवानि बे थेङलावहाय जोङो माला सुनाय जायो। बे माला बे मालाखौ जों सुगोन जोङो बे मालाखौहाय जोंनि मोहो मोसौआ माबैसे दङ बा न'खरा जोंनि न'खराव बेसेबां गंबैसे न' दङो बे जो बे हिस हिसाबै जोङो बानाय नाय जायो मालाखौहाय।
औ।
जोंनि लांगोना जाय लांगोना बेयावबो होनाय जायो नालाय बे लांगोना ओरै फारसे ओरै फारसेनि। जोङो लानाय जायो बेयो मालाया। बिनि उनावहाय जों जाय। लाव फान्थाव हालदै बायदिसिना हानानै जायजों जों माला सुदों बेखौ जोङो। माला सुवा बालानो आरोबाव आलदायै दोनबावगोन नोंथां बेखौ आलदायै। दोन्नायखौ जोङो, मोसौनो सारगोन आरो जेरैहाय जोङो। जाय लावखौ जाय लाव फिथाइ हादों। जो बे लावनि खर' हास' सनायखौ जोङो बिबार बायदि जाहाथे। दि बिनि थाखाय जोङो बे लाव खर'खौहाय बिबारनि बिबार बायदि नुनायनि थाखाय जोङो सिखाजों हानानै लागोन आरो एसे इसे बेखौ हानानै लागोन बेनि उनावहाय जोङो मोसौनो गाब फुननो थाखाय थालिरनि देनां। बानायनाय जायो जाय जों दना बुङो थालिरनि दना मोनसे बानायगोन नोंथां बे दनाखौ बे दनायावहाय जोङो बे लावनि बिलाइखौ लावनि बिलाइखौ जोङो अन्थाइजों बा जखिजाया। हाथ्रिजोंआनो जाया जों खान्थायानो जा बा जिखि जाया माबानि हांगार। हख'नानै लागोन बे हांगारखौ जोङो ओ दना बानायनायाव थारतनि आरो बे लाव बिलाइनि दैेग्लिनाय रोसिखौहाय बिदै मोजाङै बेखौ जोङो। लगायना लानानै जोंनि मोसौ। मानो फोननाय जायो जाहाथे जोंनि मोसौनाव जेबो बेमार आजार जानो हाया। बा बै दिनखालि जोङो। मोसौखौहाय दिरुंफोरखौ मोसौनि रसि जोंङो दिरुंखौहाय गोदानै होनाय जायो आरो बेखौ जोंङो रसिखौहाय बे गोदानखौ जोंङो बेलासि-बेलासियावसो होगोन आरो माने गोजामखौ गारनानै फुङाव जोंङो गोजामखौ गारगोन बे गोजाम खौगारगोन
औ
बे गारनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंङो बैदिनखालि जोंङो फुंङावहाय बे माला बायदिसिखौ सुनानै दैमायाव लांगोन मोसौखौबो दैमायाव लांगोन बेदिनिखालि जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो दैमायावहाय मो जांङै आरो बे जाय लाव फान्थाव हानानै लादों मोन बेखौ जों सा बिदिनो बुंनाय दंङना लाव मारा बांनांखा होननाय जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा बिदि दंङ ना नोंथां बेखौ जोंङो बुंनानैहाय जोंङो मोसौखौ थुखैगोन आरो थुखैखांनानै जोंङो मोसौखौहाय दुब्लियानो जा बा जोंनि दैमाया नो जा बेयाव हगारनानै फैगोन बे हगारनायनि बै दिनखालि हगा मोसौखौ जोंङो हगारगोन नालाय बेनिखायनो बै गाब फुननायनि जाहोना बेनो जि बै गोदोनि समाव बेखौ फोथायनाय जायोमोन दि हाग्रा बारि नालाय मोसा बायदिसिना फैनानै जाहाथे मोसौखौ जेबो खालामनो हायाथो बिदिनि थाखाय जोंङो औ नोंथाङा बिदिनि था थाखाय जों बे गाबखौ फुननाय जायो नों
औ औ
जाहाथे मोसौखौहाय जेबो खालामा फाख्रा सिख्रा नुगोन नालाय गावसोर बादि बिदि आरो नोंथां मोसौ बैसागुखौ जोंङो बैदिनखालि बिदि रोखोमै फालियो आरो नों थां बिनि उनाव थ मोनाबिलि समाव जोङो मोसौखौ गोदानै दिरुंखौ खाहासिगोन बैदिनखालि मोसौखौ जोङो थुखैनानै फैनानै एगारनानै थुखैनानैै फैनायनि उनाव जोङो बे जायखौ जोङो माला बानायदोंमोन ना बे मालाखौहाय जोङो यो जो जोंनि न'आव न' फोरावहाय ओरैजाय खना खना आलायनानै दोनगोन आरो जाहाथे बै बैसागु समाव गुबुन गुबुन जायगानिफाय बैसागु मोसानाय सानो फैनायाव बा गुबुन गुबुन मानसिफोर हाबनायाव जोरनाङा न'खराव बिनि थाखाय बेखौ जोङो फोथायनाय मोनसे लानानै बेखौ जोङो होनाय जायो नोंथां बिदियैनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै फालिनाय जायो नोंथां
औ औ
नोंथाङाबो सावरायनो हागोन।
औ औ हागोन माने सिगाङाव बि दिनो आरो ना बेहाय जोंनि आबाद थिं माने गुबुन गुबुनथिंथ' गुबुन गुबुन रोखोमै फालियो ना? माने आं खोन्थानोसै बिदि आरो ना बिदि जोंनियाव मा होनो रायदों होनो ना? रायदों ओमफ्रायो बे माबा समाव आरो संक्रन्ति समाव रायदों ओमफ्रायो बैग्रिसु बिदिनो खाथ्रि बिबार बिदिखौ फुङावनो थुनानै लागोरो आरोना संक्रान्ति टाइमावनो माने संक्रान्तिनि दिनावनो ओमफायो माने बेखौ थुना लाखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैस्रांजोबो थुखैस्रां जोबनानै जोङो ओ संख्रि ना संख्रि जेरै ओंख्रियाव होग्रा संख्रिया बेखौ जोङो थोरसियाव लानानै मोसौनो जाहोयो। बेखौ जाहोखांनायनि उनाव जोङो मोसौनो सुना दोन्नाय जेरै फान्थावजों लावजों होन्दोंना नों? नोंथाङाबो बिदिखौ जोङो औ थुखैखांनानै बेखौ जानानै जाहोखांनानै मालाखौ माने गानहोयो आरो ओमफ्रायो जों मा होनो थालिर बिलाइयाव थालिर बिलाइयाव सिन्दुरखौ लानानै सिन्दुरा सिन्दुरखौ लाबाय थाव गुबै होनोना थाव गुबैखौ लानानै माने। लागायनानै माने मोसौनाव फुननानै होयो आरोना फोथा। मोदोमफ्रावबो फुननानै होगोन आरो। बेखौ फुना थांनानै माने मोसौखौ खाहैबाय आरोना नोंथां। खायैबाय ओमफाय खायै खांनानै बे मोसौखौ खाना फैखांनायनि उनावनो जोङो माने गोखा गोखै होन ना बोसोर जोबनायनि माने बे जोबनाय सानखालि ना नोंथां बे टाइमाव माने। जोङो गोखा गोखै जेरै मा होनो हाग्रानि मै बिलाइ फिथाइ सामथाय बिदि। एकस' एकथा नागिरनानै जेरै मानिमुनि औ औ औ दाउ ओ। दाउ फेन्दा। ओमफायो दिं। खिया बिदिनो थाइजौ बिलाइ ओमफ्राय आरो थाराय। ओम बिलाइ था बिलाइ बिबार फिथाइ सामथाइ बिदिखौ खांनानै जोङो मोनायाव जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां सेजौसे।
गोजाम बोसोरनि बे औ गोजाम बोसोरनि बेमार आजार गासिबो सानाय सुनाय माने थांस्राङो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ अखानायनायै माने अखानायनायै फुङाव जोङो दुगैस्रां लोबस्रां मा खालामो नोंथां। माने फुजा होयो आरो। दो ना नों थां औ औ। बुजा होखांनानै जों दानि देरसिनफोरखौ खुलुमो आरोना नों थां आरो दुइसिनफोरखौ औ औ मानबावो औ औ ओन्दैसिनफोरखौ औ औ ओमफायो ओन्दैसिन फोरनो अननाय होबाय जेनेबा बोर होबाय आरो ना। बिदि आरोना नोंथां औ औ बिदिनो। गामियाव जेरै उम ज' ज' ओंखारलायनानै माने मोनसे माबा फालियोना न'खर न'खर हाबनानै। न'खर न'खर हाबना। नै माने बयनावबो बिदिनो रंजायो। जेरै उम मा होनो जौ होनो ना नोंथां? निसा बस्थु बिखौ माने। बे टाइमाव माबा बे समाव माने माने रंजानायजों गोदान बोसोर फैनायजों माने बिदिनो लोङो आरोना नों थां बिदिनो औ बय खौबो खुुलुमस्रांबाय बि दिनो जाबाय आरो ना। गोदै बुस्थु जायो आरोना नोंथां बे गोजा गोदान बोसोराव माने
दिनैनि थाखाय सावरायनाया जाथ'बाय नामा नोंथां औ नोंथां औ दोनबाय दे नोंथां औ नोंथां।